खोनादोना नोंथां औ नोंथां खोनादों आं खोनादों औ नोंथां
होमबा नोंथां जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै जायनाखि एमफौफोर नङा होमबा मा मा एम्फौखौ जों बर' माहारिया माहाय माहाय बाहायो आरो माखौ जायो नङा होमबा
नगौ नोंथां नंगौ मोनसे जोबोद मोजां आयदाजों सावरायनो हागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङानो ओ जागायजेनदो नामा
औ औ दे नोंथां औ दा जोंहा मोनसे ओ एमफौ नुदों आरो माने जों नुबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो दा बे जाहैबाय इन्दि
नंगौ नोंथा नंगौ
औ दा बे इन्दि एमफौखौ जों बर' बर' हारिया बहुद माने नखर न'खर फियो आरो
नंगौ नोंथा नंगौ सैथो
नखर न'खर फिसियो बियो मोनसे मा फालांगियावबो
औ नोंथां
आरो नखर सोलिनायावबो सोलियो आरो माने जानाय जायोबो नालाय बुस्थुआ नङा होमबा आरो बिनि जायनाखि फिथोब मोनो बेखौ फालांगियाव फानहरनो मोजां आरो दा नोंथाङा इन्दि एमफौखौ मिथिखागौ जाहैबाय नङा होमबा मिथिखायो औ दा बियो बेखौ जोङो बिराद मोजां जानायावबो मोजां नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेखौ जोंहा माजों फिसियो इन्दि बिलाइजों
नंगौ नोंथां नंगौ
बेखौ जोंहा बर' आइजोफोरा माने बर' न'खरफोरा मारै न'आवबो गायो ओमफ्राय हारि बारि बागान माने मानसिफोरनाव ओरै बायनानै नङाबा ओरै माबा मोनसे सोलायनानै माने माने बुथुमनानै ज' लाबोयो आरो दा बेखौ जोंना एमफौनो हो होनांगौ जायो आरो दा बाहाय बहुत दानदा फै लायो सोरबा सोरबा नङा होमबा एक दान्दा दुइ दान्दा थिन दान्दा बिदि बुहुत लायो आरो दा बुहुत मानसिया गावबा गाव सोलाबनाय सो सोलाबै बिदि खोथाजों माने लानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय सोरबा सोरबा ग्रुपै लायो नङा होनबा आजिखालि दानि जुगाव सेल्प हेल्प ग्रुपबो दङा होमबा दा सेल्प हेल्प ग्रुपफ्रा बिदिनो दसजनसो मानसि थायो दा बिसोरो ज' ज' लायो खस्थ'आ खम जायो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथाङा मिथिगौ ना दा एमफौनि दामा बेसेबां
नों मिथिगौ नोंथां ओरैनोथ' जों आथिखालावहाय जों नुनो मोनो सेजौनिफ्राय लानानै सेजौ बाजिसिम
औ औ औ फुवासेयाव नङा होमबा होमबा हमना लायोबा दा सेरसेयाव सारिस' थाखा केजि नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
मोजां नङा होमबा बुहुद ओ औ रांबो मोजां खामायनो हायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नांगौ सैथो
दंलै जोंना ओ एम्फौनि फिथोब दं नङा होमबा
औ नोंथां औ
फुनि फिथोबा मा जायो जोंहा ओ ओ सि जोम बरन जायो। नङा होमबा बिनि बिजों माने खुन्दुं बरननानै जोंहा सि जोम मोजां माबानानै माखासे ओ ओ स्टेप बाय स्टेप माबानानै नायनानै माने बेखौ बानायनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नोंगौ
जों जाबो जोंहा बुहुत ओ सहाय जायो नङा होमबा आरो बुहुत ओ बुहुद माबायाबो दामाबो बुहुत मोनो आरो बेखौ जुदि बानायनानै फानोबा गोदो बानायोमोन ओ औ गांसे इन्दि सिनि दामानो ओ नैरोजा थाम रोजा मोनोमोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां नांगौ सैथो
आफ्राय दा खस्थ'खौ बाबाय आरो नङा होमबा औ दा दा इन्दि एम्फौनि फिथोबा जाहैबाय दा ओ नयस' हाजार थाङो आरो माने सेरसेयावनो नयस' थाखा हाजार थाखा होमब होमबा माने नायोबा जोंहा माने एम्फौआवबो बुहुत जानायावबो मोनो ओमफाय दा बेनि फिथोबावबो जों बुहुद माने रां आरजिनो हायो आरो बर'वाव
नंगौ सैथो नोंथां।
दा बेखौ माने नुनानै माने जोंहा माखासे ओ नेनेल इन्टारनेसनेल ओ एवार्डबो मोनखांबाय सोरबा सोरबा नङा होनबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
क'क्राझाराव मोनसे सिल्क पार्कबो दङ बाहाय बुहुद माने माने एम्फौ फिथोबखौ लानाय जायो ओमफाय बहुद आ आ प्रडाक्सन बरननाय जायो आरो। माने ओ बहुद दिहुनथाइ दिहुनो बिनिफ्राय सि जोम दा बेखौ ओ दस्रा हा दरावबो हरनाय जायो माने जोंना इन्दि एम्फौ इन्दि जिया माने बुहुत ओ नामजादा जाबाय आरो जोंनि बर' मानो माने मोनसे सिनायथि बादि। औ दा बेखौनो जोंहा बर' माहारिया ओ लागासिनो दङ'। माने ओ सोलोंलांगासिनो दं बयबो जोंनि से- सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो सोरबा सोरबा लानो हमबाय दानि जुगाव नङा होमबा एम्फौखौ माने बिनि बिनि आ मुलाम्फाखौ मिथिबाय नङा होमबा जेनेबा बेसेबां बेसेबां मा खालामबा मारै मारै आरो खस्थ'आबो बांद्राय गैया जास्ट माबायावल' ओ बिनि आदार बुथुमनायाव एसे खस्थ' जायो बेल'नो
औ नोंथां नोंगौ
फोरा बेखौ गारनो हाया आरो माने इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ माने बुहुत न'खर न'खर थाथारो आरो नङा होमबा माने फुरा नांजाबनो बेजों दा नोंथाङाबो माबाफोर मिथिगौबा
हागोन नोंथां हागोन ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद ओ मोजां आ फोरमायलांबाय आंनो इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै जि इन्दिया जोंनो माबादि लाम्फा होयो संसार जानायाव दा बिदिनो जोंहा एम्फौ होननानै बुङोब्ला माने गोबां जादनि एम्फौफोर दङ' नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गोबां जादनि एम एम्फौ एनलाफोरखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि ओनसोलाव ओ जेरै जोङो गुनजेत आरो गुमा बा ओ जों जाग्रा जाग्राफोरा बेफोरनो आरो माने जेरै जों गुनजितफोरखौ जोङो ओ बयबा दंफां बिफांफोर राननाय जेनाखि बिगुरफोराव जोङो माने बिसोर खुरनानै बेयाव था नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
बेखौ जोङो बन सिननायफोराव बा बिफां दानखावनायफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेब्ला बेखौ जोङो एसे बुरजा मोनो अब्ला जों बेखौ एवनानै जायो नाथाय जोङो आथिखालाव जों बेफोरखौहाय ओ बाजारावहाय फालांगि खालामनाय नुनो मोना नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो माने गोबां खम बिबांनि मोननाय जायोना बेफोरखौ बेफोर एम्फौ गुनजेतखौ लोगोसे जोंहा ओ बिदिनो गुमा फोरबो दंबावो जेरै ओ खुसेेंग्रा जायखौ जोङो खुसेंग्रानि सोमोनदै ना एसे बुंनोसै नोंथां ओ खुसेंग्रा खौ जोङो माने गोबां आदब खायदा बाहायनानै जों बिसोरखौ हमनो हानाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो हरफोरावहायबो जोङो लाइट लानानै नागिरनानै गुदुं बिसोरो मानि हरनि समाव बिसोरो ओ गुदुङाव गुदुंनि मोखाङाव ओंखारबोनानै बिसोरो गाबफैयो आरो दा बेफोरखौ जोङो बे ओरैबायदि आदब खायदायावबो जों बेखौ माने टर्स लाना थांनानै सिगां जों बिसिनि गुदुंखौ थुथेनानै जों खुसेंग्राखौ हमो लोगोसेनो जोंहा बबेयाव बा ओ खुसेंग्रानि जेखि गुदुं बा खुरनाय बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो ओ जावहैयो नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो जोङो जावनानै बेखौ मानि ओ माबायो जेब्ला गुदुङा जोब थोबथे होयो जोबथा होयो अब्ला जोङो बिसोरखौ हमनो हानाय जायो आरो जोबोद गोथौ गोथौ गोथौ जावनांगौ जाना फैयो लोगोसेनो मोनसे दंबावो बे एसे गोरलैसिन आदब बा खायदाया बेखौ हमनाया जेरै बेखौ जोङो दै लुनानै ओंखारबोहोनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि एम्फौ एनला
माने एम्फौ एनला ओरै हमनानै जानायावबो मोनसे ओ रंजानाय
नंगौ नोंथां बियो जोबोद नंगौ नंगौ सैथो खोथा आरो थिग बिदिनो जोंहा गोबां एमफौ एनलाफोर दङ जोंनि मुलुगाव बा जोंनि ओनसोलावबो दा जोंङो बेफोरखौ जेरै बुरबुलिया बुरबुलियाबो जोंहाबो मोनसे एम्फौनि जात जेरै जोङो बेखौहाय बेबो मोननै जादनि दङ मोनसे गिदिर जाद आरो फिसाजाद नङा होमा नोंथां
औ औ औ
खौ जोङो जेरै जुदि बिसोरो जिया बिफां बा इन्दि बिफां बिसोर बिदिखौनो जायो बुरबुलियाया आरो बै जाय नाखि आरो गिदिर गिदिर माबाफोर बुरबुलिया बिसोरो लिसु लिसु फोरनि माबाखौ बिलाइखौ जायो जेरै जोङो फिसा फिसा जेनाखि बुलरबुलिया नुयो बेफोरखौ जोङो ओ अबेबा इन्दि बा अबेबा जिया बिफां फोराव जोङो बो जेेलानाखि मोनायो बिसोरबो बिरखोनानै इन्दिबा ओ माबाफोरखौ बे बिफांफोरखौ जानाय नुयो जिया ओ आरो बे हरावनो जोङो सोरबा सोरबा अर लानानै बिसोरखौ सावो लोगोसे बे इन्दि बिसां गाहाय गाहाय निखौहाय आखाइजोंनो हमो।
औ औ औ।
औ जेलानाखि सानाव जों बेखौ हमनो होनब्ला जों मोनसे आदब खायदा दङलाय। बिथांमोना बे माबाफोरा बुलबुलिया हराव जुदि बियो इन्दि। बिफाङाव जादोंबा बे इन्दि बिफांनि गाहायावनो बिसोरो ओ बिरग्लायफिननानै। माने बिसोर बावनो ससे ससेआवनो माने हाखौ माने एरखांनानै गावसोरखौ खोबनानै थायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो जों बेफोरखौ। आथिंजों एसे एनै एरलाबानो बा माबा मोनसे गन लानानै आगजु लानानै। एसे एरलाबानो जोङो बेफोरखौ मोननो हायो आरो नङा होनबा नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला बेयो जोबोद गोथाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया। बहुत जाबोदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंना बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन हारिफोरनि गोगोम। आलादा आलादाखा नङा होमबा नोंथां। आलादा आलादा बाय एखुथा रायजो जाबोग्रा नंगौ नोंथां जेरै जोङो हाग्रानि। जिब जुनार हाग्रानि बिफां लाइफां बा हाग्रानि जेनाखि मैगं थाइगं जों बेफोरखौ जानाय नुदों। नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दु दिनैसिम सोलिगासिनो थिग बिदिनो जोङो। बेफोरबायदिनो जेनेबा बेफोरबायदिनो जायो आरो जोङो एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय नागिरलाबायनानै।
औ औ औ।
आरो मानो होनना बुंडोब्ला जोंना गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोरबायदि बेदर नाफोरखौ बायना जानाय हुदाबो गैया। बर' हारिया नङा मथां नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिया। नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ जोङो बेदर ना? बेफोर माबादोंबा जानो लुगैदोंबा जोङो। दैसाफोराव बा दैमाफोराव बिलोफोराव जोङो जेफोर जेखायफोर लानानै जों नाखौ। हमहैयो बिदिनो जुदि दिनै आला गाबोननि समफोरनि गेजेराव जे आलासि फैगोन होननायखौ नायोबा जोङो सानसे सिगां थांनानै। नाफोरखौ हमना लायखायो बा हाग्रायाव जोङो हाग्रायाव जोङो मैहुर खालामनो। थाङो नङा होमबा नोंथां माने बेबायदिनो जोङो माने। संसारखौ जाबोदों आरो जोंनि बर' माहारिया एम्फौ-एनलानि बेलायाव माने गोबां जाबोदों जोङो बर' सुबुंफोरा
औ औ दा होमबा जोंहा समाबो बारा गैला नङा होमबा?
औ नोंथां औ दा। नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय इन्दि एम्फौ। बेफोरनि सोमोन्दै आंनो जोबोद मोजां माने फोरमायना होबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ जोबोद रोजा रोजा। साबायखर होबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो। साबायखर बावनाय जाबाय माने माखासे एम्फौफोरखौ। मारै मारै खालामनानै मारै मारै हमनानै मारै मारै जानांगौ जायो। दा बेफोरखौ आंबो मिथिबाय होमबा नोंथां दिनैनि बे माबाखौ सावरायनायखौ बाहायनो दोनथ'सै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे। दे नोंथांडा दे।